हेलौ अ खोनाबाय दे नोंथां बुंलाय।
नोंथाङा ओरैनो दंना।
औ दं नोंथां।
अ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो हागोना।
हागोन दे नोंथां मा आयदा।
आयदाया जाबाय दै बानानि आरोना जोंनि दाथ' दाथ' दै बानानि सम फैलायबाय बिदिनो दैबानानि सोमोन्दै फंनैसो नोंथांआ बुंग्रोनो हागोन नामा।
अ हागोन होनबा दे होमबा बुंसै आं। दैबाना होनोबाथ' बे मिथिंगायारि जाथाय मिथिंगायारि जानाय जाथाय। दैबाना दैबानाया दाबायदि दैज्लां बोथोरावनो दैज्लां बोथोराव जायो माने दा। हमना जोंनो खोनागासिनो ओरै जोंनि आसामाव जे जों माने दै बानाया जोंनि आसाम अरुणाचल माने गोबां जायगायावनो दा जों जानायखौ नुबाय थानो मोनदों। दा बेफोर जानायखौ जों बिराद सांग्रां जानांगोन मानोना। दैबाना जाबाथाय जोंहा गोबां खहा जायो न' बां जिब जुनार मानसि दुमसि सब थैयो सोरबा सोरबा माने जोंहा गोबां खहा जायो माने बे समाव। बेबायदिनो। दैबाना जाबा ओरै हा खुरखायो हा खुरखानानैबो दंफां लाइफां खुरखारनानै हाजोफ्राबो गुगाला बायो। बेबायदि समाव जोङो हाजो जायगाफ्राव बेरायहैनाङा माने दै बानायाव। दा हमना ला। दैबाना जाबाय अबेबा नों जायगायाव थांबाय हाजो जायगायाव। हाजो दसेनो अखा हानानै माबाबाय खुरखाबाय दैया ओरै बाना जाबोबाय। दैयावनो गैला खुरखानना होबाथाय जोंनिनो लस जाबाय जोंखौ खहा खालामगोन। दा दै बानायाथ' गोबां खहा खालामो न' बां जिब जुनार। गोबां मानसिनि गोबां लस जायो बे समाव दैज्लां दाबायदि दैज्लां बोथोराव दै जानाय समाव बे बोसोर बोसोरफ्रामबो बोसोरफ्रामबो जानाय जाथायानो होनजायो मानोना। जों बोसोरफ्रामबो खोनायो नै दा दैज्लां बोथोराव दा जानाय खोनागासिनो जोङो। अबा बेयाव जानाय बेयाव जानाय। दा बेखायनो जों बिराद सांग्रां जानांगोन माने बे दैबानाखौ होबथानो थाखाय जोङो। मोजां माने दै बान्दो बानायनांगोन माने दै मोनसे जायगाजों आरामसि मोनसे जायगानिफ्राय बोहै होनांगोन माने बान्दो मोजां बानाय नांगोन बिफां लाइफां गायनांगोन बिफां लायफां मोजां गायनांगोन ओमफ्राय नावजों दै बानाया जाबाथाय नाव साव रेडि जाना थाखाजोब नांगोन जोंना माने मानोना जों मा जाब्रबथाय जागोन जों जेबो फाथा मोना ना दै माला जागोन मा जागोन बेफोरखौ जों जेबो हमनो हाया बे समाव बेखायनो जोङो दैबाना जानायाव गोबां सांग्रां जानांगौ। आरो दैबाना जानायाव हमना ला गोबां लेथ्रा बेसादफोरखौबो लाबोफायोना दैबानाजों दा बेयावनो जोंखौ माखासे जोंनि देहायारि जेनेबा मा होनो बिगुरा बिगुराव बिगुराव बेमार जायो सोरनाबा सोरनाबा मानलु मानला बेमार सोरनिबा हमना ला फैखाना बि बायसिनानिफाय बे दैया फैजोबो ना गोबां लेथ्रा जायगानिफाय थ' बेखायनो दै-दैबाना जाबाथाय जोंङो एसे सांग्रां जानांगौ बियाव जोंहा बेमार जानायनि चान्स था यो गोबां। हमना ला मार आबादफ्राबो गोबां खहा जायो। जेरै माइ गायनाय माइ आबाद फसल सब खहा जाजोबो माने जोंहा। दा बिफोरनोखौ नायबा जोङो नुनो मोनो माने दैबानाया बेसेबां खहा जायो। आरो जों नुगासि नो गोदोनिफायनो गोदोनिफायनो जाब्रबाय जाबोबाय थानाय मिथिंगायारि जाथाय दैबानाया। दा माला बुर्लुंबुथुर सेरारि बुरलुंबुथुर सेराव दैबाना जाबाथाय जेसेबां न' दङ' मा दं सेस बोसोरफ्रामबो बिसिना जिउ गोबां खहा जायो माने दैबानायाव जों नुबोबाय थादों खोनाबोबाय थादों दा बेखायनो जों बेफोरखौ गोबां होबथानो थाखाय गोबां माने खहा बेफो खहाफोखौ खहा बासिनो थाखाय जोङो बेखौनो बान्दो आरो दै मोजां बानाय नांगोन। मानोना जों बेखौ दैबानाखौ होबथानोबो हा बोरै बुंनो आरो। बे मोनसे मिथिंगायारि जाथाय जों होबथानोबो बारा हास्लाबै माने जेसेबां हागौमाने एबांनो जों बेफोरखौ होबथानो नाजानांगोन आरो। दा नोंथाङाबो एसे बुंगोन नामा दैबानानि सोमोन्दै?
औ औ। दैबानाया ओ बोसोरफ्रामबो जायो। अबेबा नङा अबेबा जायगायाव इदिनो गोबां बिबांनि अखा हानायनि जाउनाव गोबां जायगाफ्रावनो बिदिनो दैबाना बादिफ्रा माने जाफ्लेबाय थायो बिनो खोनाबाय थायो। ओ निउसफ्राव नुयो जोङो बायदिसिना गोबां जिब जुनार जिउ खहा जाबाय बिदिनो न' बां धोन सम्पथि फिथाइ सामथाइ बिदिनो बायदि आबाद फसल माइ बायदि फ्रा माने गोबां खहा जाबाय। इदिनो दंफां दंला बायजोबबाय इदिनो सोरबाफोर बिल्डिं लुनायफ्राबो बायबाय बिदिनो आरो गोबां कलेज स्कुल बिदिनो फरायसालि आरो गोबां स-सरकारि ओ इस्ट ओ अ-अ-अफिसफोर आरो बिदिनो लामा सामा बिदि गोबांफ्रा माने खहा जालांदों। दैबानाजों लोगोसे खुरखानायजों दै बानाया गोबां गो स्पिडजों गोख्रैथिजों फैनानै लामाखौ सिफायलांगोन एबा बायदिसिना न' बां बिदिनो सोरनिबा धोन सम्पतिखौ गोबां खहा खालामलाङो। आरो बिदिनो हाजो जायगाफ्राव बिदिनो हाजोफोरा खुरखाब आरो लामाफ्रा ब्लक जासिगोन। जुदि हाजोफ्रा जुदि दै सौनायनि जाउनाव हाजोफ्रा गुगायोबाथाय लामाफ्रा बिदिनो ब्लक जागोन बि खौनो सोरबाफोर लोगो मोनबा बेयावनो फबसिन जानानै जिउ खोमानानै जिउखोमनो गोनां जागो
बायदि बे हाजोफोर जायगायाव माने लामाफोरा जुदि ब्लक जायोबा गोबां हान्था मेला राहाफ्रा बिदिनो बन्द' जाजोबगोन थांलाय फैलायफ्रा बन्द' जागोन। बिदिनो गोबां खहा जागोन आरो थिग समाव सहैनांगौ समावबो माने सौहैनाय नंङा बिदिनो गोबां लामाफोरखौ साफा खालामखांनायनि उनावसो माने जोंङो सौहैनो हागोन बिदिनो गोबां समनि आ माबा जागोन जोंनाव समा माने लेट जागोन थाब सहैनाय नंङा जोंङो। बायदिसिना माल बुस्थुफोराबो थाबैनो सहैनाय नंङा बिदिनो आंखाल जागोन बिदिनो सोरबाफोर ओ आदारनि आंखालावनो बिदिनो न' बारि बागानफ्रा बिदि बिदिनो लोमसाव जोबनानै बिदिनो आरो गावनि जानो दोननो थाखाय जानानै जानो थाखाय आदार बुथुमना दोननायफ्राबो दैयावनो बोहैलांजोबबाथाय माने गोबां खहा जायो बिदियाव माने सरखारफ्रा सरकारा मदद खालामनांगौ सरकारा जुदि मदद खालामाबा बिसोर मायाव माजों जागोन बिसोरो बिदि जायो दाथ' खोनाबाय ओरैजाय ओ अरुनाचलनिफ्राय मोनसे दै बानाया माने गोबां इदिनो आसामाव फैनानै गोबां माइ गायखानायखौ माने फबलांजोबदों फबनानै दा बिसिना माइ बा माइ बायदि दोननाय बाख्रिफ्राबो माने लोमसावजोबनानै बिसोरो जानो थाखायबो जेबो माइ बिफ्रानो जेबो गैला मानोे बायदिफ्रानो माने दैफ्रानो फोजोबस्रांजोब्बाय बिनि थाखायनो माने बिसोर सरखारनाव सायखार माने जोङो दै बानायाव खहा जानायफोरखौ माने सुफुंनांगोन सुफुंनानै जोंङो नंङाबा बोरै थांना थागोन जोंनि थाखाय थांना थानो थाखाय जोंनोबो माबा मोनसे राहा नांगोन। बिदिनो बान्दो बानलाफोरा जोंनिया मोजांङै जायासै बायदि होननानै जों माने निउसफ्राव इदिनो खोनानायखौ नुदों आरो जों बादि जोंङो फेसबुक बायदिफ्राव जोंङो निउसखौ नुनो मोनदों आरो। बिदिनो जोंङो बांग्रिंफोर जाबाबो माने गोबां खहा जायो बांग्रिंआव बांग्रि जाबा माने लैथोनि दैफ्रा माने सुनामि जायो हाया सोमावनाय लोगो लोगो फुख्रिनि दैया जेरै बास्रावो बिदिनो बिदिनो हादर गिदिरफ्राव मानो ओ लैथोफ्रा माने बास्रावनानै माने गोबां बिदिनो टाउन नोगोर बायदिफ्रा माने गोबां खहा जालांङो ओमफ्राय गोबां सुबुंङा थैलांनो गोनां जायो। सुनामिया माने जोबोद गिख्रांथाव। माने जुदि बबेबा मोनसे हादराव बिदिनो बांग्रिंफोर जायोबा बेफोर मोनसे मिथिंगायारि खैफोद आरो बेफोर जायोबा माने न' बां जिउ खहा जागोन बिदिनो सुबुं सम्फद बिदिनो बायदिफ्रा माने गोबां खहा जालांङो सुनामिया मोनसे देनजार बुस्थु बिफोर गोबां गिख्रांथावना मोनसे महर लायो जोंङो बेफोरखौ माने
एलार्टनि सा थाखाय जोंङो एसे सांग्रां जानांगौ एलार्ट फैखायो माने बायदिसिना बांद्राय फोर जायोबा बेफोरखौ माने नायबाय थानांगौ जोंङो‌ जुदि एलार्टफोर फैयोबा जों बांग्रि फोर जानायनि संभावना अखाफोर हानायनि समावाबो नांगौ जोंङो बायदि इन्टारनेटफ्राव जोंनाव नुनो मोननाय जायो बेनि थाखाय जोंङो बेफोरखौबो नायबाय थानांगौ। जोंङो बेफोरखौ नायबाथाय माने ओ बांग्रिं होनो बा बिदिनो अखाफ्रानो जा बायदिखौ जोंङो मोनथिनो मोन जोंङो बेफोरखौ मिथिनानै जोङो माने सांग्रां जानानै थानो हायो आरो। दा नोंथाङा एसे फंनैसो बुंबावदो दे बे दैबानानि सायाव?
बेनो नोंथाङा बुंबाय आं बुङो दा बेनो आरो जों माने आं सांग्रांथि होनांगौ दैबानायाव जेनेबा हमना ला खहायाथ गोबां जाखायो बयनाबो जों आरो बेखौ जों दैबानाखौ लाखिनांगौ आरो गोबां खस्थ माने बे जिनोबा बेथ मोनसे मिथिं गायारि जाथायसोना। गोबां बिबांनि अखायाव हानानैसो बे जाथाया जायो। बेखौ जों मानसि माहारिया खालामनाय नङा। दा बेखनो जोङो बेखौ बेथ बोसोरफ्राम मो जानाय जों माने एसे साबधान जानानानै थानांगोन माने माबायदि थानांगोन मा खालाम नांगोन नाव साव हमना ला दैबाना जाय जाय जायगायाव दैबाना जायोना बे जायगानि मानसिफ्रा एसे साबधान जा माने माने नाव साव बारनानै दोनखानांगोन माने माला जागोनथ फाथथा मोनाना दा बेखायनो जों एसे साबधान जानाया मोजां आरो ओमफ्राय जेसेबां हायो माने एसेबांनो हमनाला दै दै खाथि माबा खाथिफ्राव बिफां लाइफां गायनानै दोननांगौ बिदिनो बिफां लाइफां गायनांगौ बान्दोफोरखौ मोजां बानायनांगौ बिदिनो बानानद नांगौ आरो माने मानोना बे समाव जों माला जागोन पाथथा मोनाना मिथिया आरो गासैबो दैबाना जायैनि सिगां मोसौ मोसा मैसोफोरखौ एसे गुबुन जायगायाव दैखांना दोननायानो मोजां जागोन जायैनि सिगांनो मानोना दैमानाजोंथ गोबां मोसौ मोस्ला थैग मानसिफ्राबो थैबावोसै दा होमबा नोंथां जोंना टाइमावबो जाबाय दोनथलायनोसै नामा?
औ जागोन दे।
उम दे।